खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं नोंथां?
औ आङो नै दासो दुगैस्रां लोबस्रां आराम बेलासिनि बारजागासिनो आरोखि नै।
अ खबरफोरालाय बोरै नोंथां?
आंना खबरफोरा थिगैनो सोलिगासिनो बर्थमान गसाइनि अननायावहाय।
अ मोनानि जानायखौ जाखांबायमोन नामा नोंथांमोना?
औ जाखांबायमोन नोंथां जानायालाय
अ माओंख्रिमोन नोंथां होमबा
जोंनिया ओंख्रिया माबासोमोनलै जोंना बिदिनो सबायबिमा आलुसोमोन ओंख्रि गैया
अ मोजाङानो दे
औ नोंस्रालाय
अ जोंनिया जाथ'वाखै नोंथां संबाय दङ खोमा
ए
औ खबरफोरा मोजाङानो दा नोंथांनिया
औ थिगानो नोंथांआलाय
औ आंनाबो बेफोरबायदिनो मोजाङानो सोलिगासिनो दं आरो गेजेरावनो नोंथाङा दायो एसे फ्रिब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथांनो बेफोरबायदि आयदानि सायाव सावरायनानै जोबोर मोजां मोनखायो
औ बेफोरबायदिनो माने जोङो गुबुन सासेनो एबा गुबुनजों सावरायोब्लासो गुबुननि गियान गुदि साननाय हनाय एबा नलेजफोरखौ गियानफोरखौ बुथुमना लानो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेफोरबायादि सावरायलायनाया जोंनि थाखाय गोनांथि एबा जोंनि थाखायनो मोजां आरो औ औ थ' नोंथाङा आइडाया बेनो जाहैबाय जोंहा ओ हाथाय बाजार होनबाथ' नोंथाङा मिथिखायो जानो हागौ औ जोंहा आयदाया बेनो आरो हाथाय बाजार नि सोमोन्दै जोङो एसे सावरायनि गोदो माने हाथाइा बोरैमोन हाथाय बाजारा बोरैमोन एबा दायो दानि सोलिबाय थानाय हाथाय बाजारा माबोरै सोलिगासिनो दं आरो हाथाय बाजार होननानै बुङोब्ला माखौ बुजियो नोंथाङा एसे एनै गास गावनि साननाय हनायनिफ्राय एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां जोंहा गोदोनिफ्राय लानानै दासिमहालागै हाथाइखौ सोलायनायखौ नुनो मोन मोनदों होनोब्लाथ' गोदोहाय बिदिनो जेनेबा गुबुन मोनसे माइरं दङब्ला नोंहा माइरंनि बदल खुमब्रा आरो जेनेबा खुमब्रानि बदल बिदिनो गुबुन मोनसे बेसाद जेनेबा हमना लादो जोंहा बिदिनो फान्थावफोर आलुफोर नै बेसादजों बेसाद माने सोलायलायोमोन आरो गोदोहाय
औ रां गैयि समाव आरो
औ रां गैयि समावहाय नै बेेफोरबायदिमोन आरो जोंहा बेफोरबायदि जिनिस बेसाद-बेसाद बेसादजों बेसाद सोलाय लायोमोन आरोखि जेन गुबुन बेसादजों औ आंनि बेसादजों नै बिदि सोलिदों आरो गोदोहाय नै बिदि आरो बिनि उनावहाय बेफोरबायदिमोन आरोखि जोंहा नै आरो बिनि उनावहाय मोनसे जोंहा आरो बिनि उनाव मोनसे ओंखारलायबाय बुस्थु नैबे जोबखांनानै जोंहा नै बिदिनो
बायदिसिना बिदिनो सना सनालायनो बिदिनो सना सिशखा मिथिखायोना नोंथाङा। औ नै बेफोराव बारलांलायबाय आरोखि नै बेफोरजों सोलायलायबाय सोलायनाया बुस्थु बुस्थुफोरा नै बेफोरजोंहाय लालाय मालाय खालामबाय आरोखि बुस्थुफोरखौहाय आरो बिनि उनावहाय गोबां बिदिनो जोंहा रांङा बिदिनो दावगायनायनिफ्राय दावगायलांदों आरो बिदिनिफ्राय आरो दावगायै दावगायै दावगायै जोंहा सिखखा फैसा फैबाय आरो नैबियो थाइसे थाइनै फैसाया आथोनानो सारेना होनो गोदोहाय पास फैसा दस फैसा बिस फैसा थायामोन नंङा होमबा?
उम नोंगौ।
औ नै बिदि आरो नै बिदिनिफ्राय दाव गोब हाय आरोखि जोंना नैबे हाथाइा होनोब्लाथ' बिदि आरो। बिदिनो आरो दावबाय-दावबाय आथिखालावहाय बिदिनो जोंहा जेखौहाय इंलिसावहाय पेपार पेपार मानि होननानै बुंबा नै बेखौ नै बेखौ दिहुनजेनबाय आरोखि जोंहा। नैबे फैसाखौहाय जोंहा नैबे फैसाखौ दिहुननाया ओ जिगुजौ माइ थायावसो दिहुनदों खोमा नै जोंना बे नैबे लेखा लेखानि फैसाखौहाय। रांखौहाय बा बिदि आरोखि गुबुननि जों सि सिगांनिखौ नायोब्लाथ' नैबेफोरखौ जों मोननो थांङो। गोदोहाय बिदिनो बेसादजों बेसाद सोलायनायनिफ्राय जोंहा नै बिदिनो फैसानिफ्राय फैसा फैसायाबो दावखोबोनायनिफ्राय दावखोबोनानै जोंहा बिदिनो ओ इमप्रुभनिफ्राय इमप्रुभ जालांबाय थानानै जोंहा बेफोरखौ दावखोबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि गोदोनिफ्राय लानानै आरो दानि जुगावथ' जोंहा बिदिनो रांजोंसो सोलाय लायो हाथाय बाजारावनो जिखि बुस्थु थुआनो बुंङा मानो जोंहा गोबां माबा मोनसे बुस्थु नांगौबाबो नोंहा रां थाथारनांगोन नंङाब्ला जोंहा गुबुन बिदि बुस्थुजों सोलायलायनाय आथिखालावहाय जों नुनो मोनलिया नंङा होनब्ला।
उम नोंगौ।
औ बेखायनो जों आथिखालावहाय बिदिनो गावनाव रां थाब्लासो नोंनाव जुदि बेसाद थाबाबो नों सोलायनो हानाय नंङा आरो आथिखालाव बिदि आरोखि। गुबुना मो साफा सानै बिदि बेसादजों बेसाद सोलायनो हागौ अब्लाबो जोंहा दानि दा आयेनानो बिदि जाखाबाय रांजोंसो जोंहा बेफोरखौ सोलाय सोलायनाय नै बेफोरबायदि बेसादफोरखौ नोंनो माबा बुस्थु नांगौबा जेनेबा नों माइरं बाहैनोब्ला नोंनो रां-रांनि गोनांथि नांगोन आरो बिदिनो गस्ला जि जोम गोबां बिदिनो बुस्थुफोर बायनोब्ला नोंहा बिदिनो रांनि गोनांथि जागोन आरोखि नैबेफोरखौ आथिख सालनि मुगायाव जों नुनो मोनसै आरोखि नंङा होनब्ला।
औ नंगौ।
औ आरो जोंहा हाथाय बाजाराव बिदिनो गोबां बिदिनो बुस्थुफोर फानफैनायखौ जों नुनो मोनसै आथिखालाव गोबां बिदिनो जि जोमनिफ्राय लानानै सेन्देल गस्ला लंपेन्ट आरो बिदिनो बायदिसिना बायदिसिना बाल्थिं साराय बायदिसिना बुस्थुफोरखौ जों हाथाय बाजारावहाय आथिखालाव नुनो मोनसै आरोखि। गोदोथ' जोंहा ओ थोरसि थोरसि होन माबा होन बानायोसोमोन आरोखि जोंहा। आरो जोंहा नैबे स्टिलनि लहानि थोरसि खौ नुनो मोनामोन जोंहा मा थोरसि होनोमोनलाय बे गोमो गोमो थोरसिखौ
औ फिथ्लाय ना मा होनोमोनथो।
जानो नै बिदि होनोमोन आरो नै बेफोरबायदि थोरसि जों नुनो मोनो मोनोमोन मोनोमोन जोंहा गेलासा होन थोरसियानो होन साम'सानो होन जायखिया जों नैबेखौसो। नुनो मोनोम आरोखि जोंहा बे गोबां गिदिर जायो जोंहा नैबे लहा गुबै लहानिफ्राय नैबे थोरसिया जोंना गोबां बिदिनो गिलिर जानाय बेखौ जों नुनो मोनो आरोखि बेफोरो आरो आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदोंबा बेफोरनि बागै बुंनो हागोन दे।
अ नोंथांनिफ्राय खोनानानै हाथाय बाजारनि सोमोन्दै बा जा एसे एनै फोरमायबाय नोंथाङा थिगखौनो बुंदों आरो बेफोरबायदिनो जोङो गुबुन सासेजों गुबुन बेफोरबायदि रायलायब्लासो जोङो माने मिथिलायो नालाय नों नोंथाङा जा एसे एनै फोरमायबाय नोंथांनिफ्राय आङो बेफोरबायदियैनो मिथिबाय आरो बुजिबाय आरो जोंना जोंनि आयदायाथ' बेफोरबायदिनो हाथाय बुङोब्ला मा होनो होमबाथ' जोङो मिथिखागौ जानो हागौ। जा माने मोनसे जायगायावहाय जथुम जानानै फानग्रा आरो बायग्रा थायो बेखौनो जोङो हाथाइ बाजार होननानै मिथियो।
औ नंगौ।
जाय हाथायावहाय गुबुन सासेया गुबुन सासेनिफ्राय बायनाय फाननाय बेफोरबायदि सोलियो बै जायगा एबा बै जुथुमनाय जायगाखौ बेखौनो जोङो हाथाय बाजार होननानै मिथियो।
औ
माने बै जायगायावहाय जोङो बायनाय फाननाय बेसाद मुवा बेसाद बेफोरनिफ्राय सोलाय सोल' खान्थि जेराव सोमजियो बैखौनो माने जथुम जानानै माने बेफोरबायदि बानलाय बायलाय फानलाय सोलिनाय बेखौनो जोङो हाथाइ होननानै बुजियो आरो। औ गोदोनि समावथ' बेफोरबायदिनो रांखावरिनि गैयामोन होननानै जों मिथियो बा जों फरायना मोन्दों आरो।
औ
गोदोनि दिनाव बेफोरबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदि मुवानि जों बे मुवाजों मुवा बेफोरबायदिनो सोलाय सोल' खालामनानै माने दाबसे जायगायाव बा बेफोरबायदिनो जायखौ हाथाइ बाजार होननाथियो मिथियो जों बेफोरबायदिनो हाथाय बाजाराव गोदो रांखावरि गैयि समावहाय माने मुवाजों मुवा बेफोरबायदि सोलायलायनायखौ जों नुनो मोनामोन आरो।
औ
औ जेरै जोंहा मोसौ दंब्ला जोंनो मोसौनि सोलायै बेफोरबायदिनो माइनि गोनांथि जायोब्ला जों बेफोरबायदिखौ माइजों मोसौजों सोलायलायोमोन। होननायखौ जोङो फरायबोनो बा खोनाबोनो मोनदों आरो गोदोनि जुगावहाय।
औ।
औ आरो बिनि सोलायैहाय उनाव इयुन ओ बेफोरबायदिनो जेंना सोमजिनानै माने ओम बा मोसौआथ' देरसिन नङा होमबा नोंथां?
औ।
मोसौनि बदल जोङो बा बिदिनो माइ बस्था मोननै मोनथामल' मोनोब्ला जोंहा जोबोद खहा जायो नङा होमबा औ। बैफोरनिखौ बिथा खालामनानै बा बैफोरनि खहाखौ नायनानै माने बै गोदो स मावहाय माने बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ खावै होननायखौ बाहायदों होननानै जोङो फरायबोनो मोनदों आरो औ बे फोरनि उनावहाय खावैनि उनावहाय बेफोरबायदिनो रांखावरियारि ओ रांखान्थियारि दिहुनथाइ दिहुनन्नायखौ जों नुबोनो मोन्दों आरो। उम दानि सोलिबाय थानाय जुगावथ' जोङो बेफोरबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदि ओ फेपार फेपार नट एबा फेपार मानि बेफोरखौ जों बाहायनायखौ नु नुबाय आरो बा जोङो दा बेफोरखौसो बाहायनो मोनगासिनो दं नङा होमबा?
नोंगौ।
औ। जाउनाव बेफोरनि थाखायनो गोदो गोबां मा होनो हाथाय बाजार खालामनो थाखाय गोबां खैफोद आफोद दंमोन आरो। नाथाय दानि जुगाव जोङो बेसेन होनानै बा रांखान्थि बाहायनानै जोङो बायलाय फानलायखौ जों बांसिन नुयो। हाथायाव बेफोरबायदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला सानै मानसि थायोनो जाय सानै मानसिया जाबाय सासेया बा फानग्रा सासेया बायग्रा हाथायावहाय जोङो सानै मानसि थायो होननानै जों फरायनो मोन्दों आरो। नाथाय जोङो बेयाव सानैल' मानसि थाया नाथाय ओ लिरनाय एबा फरायनाय बिथिङावहाय हाथाय बुङोब्ला मा बुजियो होनबाथाय जों बायग्रा फानग्रा थायो होननानै मिथियो नालाय जों बेयावहाय हाथायाव सानै मानसि थायो होननानै बैखौहाय जोङो माने गुसुं आयदायाव बुंनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
औ जाय हाथायाव माने सुबुंफोरा सासेया बायग्रा सासेया फानग्रा बेफोरबायदि जाब्लासो हाथाय जायो नालाय नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ हाथाय बाजारावथ' बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलनि बो गोबां बेफोरबायदिनो आबाद मावनानै बा गावनि न'खराव खानाय बेफोरबायदिनो फसल आबाद मैगं थाइगं बेफोरखौ फाननानै माने रांखावरि खामायनायखौबो जों नुदों आरो बेफोरबायदिनो खामायनानै जोङो हाथाय बाजाराव फाननानै बेफोरबायदि रां बुथुमनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेफोरो गोजोनथावनि बाथ्रा जेब्ला जोंहा हाथाय बाजार थायो खाथियाव अब्लासो जोंनि थाखाय गोनांथिया सुफुंजायो। जाय हाथाय बाजाराव जों बेफोरबायदि बेफोरबायदिनो ओ गोबां मुवा बेसाद बायदि बायदि रोखोमनि बायनाय फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो जेराव जोंनि गोनांथि जोंनि जिउआव जानाय गोनांथि खथिफोरखौ जों सुफुंनानै लानो हायो जा जोंनि नांगौखिनिखौ जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै जों लानो हायो बा गुबुन सुबुंफोरा बेफोरबायदिनो गावनाव थानाय मुवा बेसादफोरखौ फाननानै रांखावरि खामायनायावहाय हेफाजाब मोनो नङा होमबा नोंथां। बैफोरखौनो जोङो हाथाइ बाजार होननानै मिथियो आरो हाथाय बाजाराथ' जोंनि थाखाय गोनांथि आरो जोंनि गोनांथिखौ सुफुंबोगासिनो दं। आरो बेफोरबायदिनो सुफुंलांबाय थागोन होननानै जों मिथियो आरो। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ नोंथां जों बेफोरबायदि हाथाइ बाजारनि सोमोन्दै रायजलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां। नोंथाङा जा एसे एनै फोरमायबाय थ' जोंना दायो समाबोथ' जाबाय। सावरायनांगौआथ' गोबां दंमोन जों बे समाव सावरायजोबनो हाला आरोना नोंथां?
नोंथां दे अब्लाना नोंथांजों बेफोरबायदि बे हाथाय बाजारनि बागै सावरायनानै नोंथां जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांनिफ्राय बेफोरबायदि बाथ्राखौ मोनसे मिथिनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों जों बेबायदिनो इयुनाव सम मोनोब्ला नोंथांजों सावरायबावनोसै।
औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।